नोंथाङा मा खालामगासिनो दं?
दनो आंसो दानो
औ नोंथांजोंहाय दल सम सावरायनो हागोन नामा?
औ हागोन।
औ नोंथाङा जोंनि बर' हारिनि सोमोन्दै फंनैसो बुंनो हागोन ना?
औ जोंनि बर' हारिनि सोमोन्दै अ आङो जोंनि बर' हारिनि सोमोन्दैहाय जोंनि जोंनि बर' बिजाबफोरावहाय जेरै जोङो बर' रावखान्थिफोरावहाय जोंनि बर'नि समाजफोरनि गेजेराव बाथ बथाबावजों मा मा ओसे फोरमायलां बेनि सोमोन्दै फोरमायनो सानदों जेरै-
अ।
हास्राव हाया हाब्रु जाया। हास्राव हाया जेरै दै दौब्लाबो बे हाया जेब्लाबो ग्लेब ग्लेब हाब्रु जाया। एबा मोजाङै दैजों गोरोबा मानि थाखाय हबा हासाव हाया स्राव स्राव जानायखायनो मानि थाखाय हबा दैजों मोजाङैबो मोजाङै दै होनानै सिख्लबाव बियो ग्लेब ग्लेब गुरि जाया आरो मानि दोलो दोलो जाया आरो स्रावस्रावसो जायो। बेबायदिनो मानि थाखाय होननानै बुङो जेनेबा बेखौ मा होनो जेबोबायदि गाज्रि हाबा मावै मावै जायनि आखुआ गाज्रि जाबाय बे मानसिनि आखुखौ जेरैबो गाहाम खालामफिननो हाया जेनेबा जोङो मानसिनि सासे मानसि सुबुंनि आखला गाज्रि हाबा मावै मावै दि बिनि आखला गाज्रि जायोबो मानसिनि आखलखौ जेब्लाबो गोहाम गाहाम खालामफिननो माने मोजां खालामफिननो हाया आरो जोंनि जोंनि बर' समाजावो खनाय मोनसे आरो जेनेबा सासे मानसिया सिखाव खाव बे मानसियाहाय खावबाय थायोना। बेखौहाय मानसिखौ खायफा मानसिफोरखौहाय बाजार खिबुबावो बिनि आ लफोरखौहाय सोलायनो हाया मानि सिखाङाव मानसिया बेबायदिनो खावखाबाय थायो आरो। बेखौनो बे जोंनि बाथ्राआव फोरमादों आरोना बेनि अनगायैबो सर' जानाय एबा गोरोबलायनाय आखुखौ बे बोखेफिननो हाया बेखौनो जोङो बे बाथ्रा बावजों फोरमायदों। जेनेबा जाय मानसिया सिखावखा बे मानसिफोरखौहाय जोङो मालाबाबो बुबाबो माबाबाबो जोङो हाया आरोना आरो बिनि नामानो गाज्रि जानानै थाखा फैनानैाय जोङो बेखौहाय सोलायनो हाया। बेनि अनगायैबो जोंनि बर' समाजाव गोबां बाथ्रा बावफोर नुनो मोनो। जेरै गराय नुब्ला सिं बायो जेनेबा जोङो मानसिफोरा बबावबा थांनो ओंखारोब्ला जेरै मानसिया माबाफोर गाखोग्रा मोनोब्ला बेवहाय गाखोनानै थांनो लुबैयो आरो थाबाय थांनो हाया जाफायो। बिब्दि नुयोब्ला मालायखौ मावहोनानै गाव जिरायनानै थानो लुबैनाय बे जोङो बेजों फोरमायनाय जायो आरो जेनेबा सासे मानसियाहाय
जोङो बहायबा फोथाङोबा जेरै थाबायनानै फोथाङोबा मा बा फोर गाखोग्रा जिनिसफोर जेरै गारि मथरफोर जेनेबा साइकेलफोर गा नुयोबा बेहाय जोङो गाखोनानै थांनो लुगैयो आरोना। माने बिनि सायाव
गाव मावालासिनो जोंै थाबायालासिनो बेनि सायाव गाखोनानै आरो आरोाम मोसौहैनो लुगैयो आरो बेखौहाय जोङो फोरमायदों आरो ओमफ्रायहाय मा होनदों? आं फोरमायनो सानो दि बिदि नुयोब्ला मालायखौ मावहोनानै गाव जिरायनानै लुबैयो ननाय आखखौ बबिजों फोरमायदों जेनेबा
सोरबा सासे मानसिया खा जेनेबा गाव मावबाय थायो। थानानै सोरबा माजासे मानसिफोरखौ ओरैनो थानाय नुयोला बेखौ मावहोनानै गाव ओरैनो थानो लुबैनायखौहाय बेहाय फोरमायदो आरो जोंनि बे जोंनि बर' बर'फोरनि बे बाथ्रा बाभावा आरो जेनेबा बेखौहाय फोरमायदों। सिखा गोदाना दानथाम हिनजाव गोदाना सानथाम बेखौ मा होनदों? मानसिनि म मानसिनि गुबै मुस्रिखौ मिथिनो बारा गोबाव नाङा बे बाथ फोरमायनो बे बाथ्रा बावखौ बुंनाय जायो जेरै सिखार गोदाना मोजां ना गाज्रि बेखौ सानजा होदानबानो मिथियो जेनेबा जों जेब्ला सिखा गोदानफोरखौहाय बायनानै लाबोयो आरोना। बेफोरखौथ'हाय जोङो सिगाङाव मोजां मिथियाना बेयो माबायदि बौगोन मागोन बेफोरखौहाय बेखौ जेब्ला जों बाहायगोन अब्ला
जोङो जेब्ला जेनेबा हानाय फैजेननायनि गेजेरजों मिथिगोन जों बेयाव माबायदि ह बौवा जेरै साननैसो सानथामसो हाबो। हानायनि गेजेरजों मोनथिगोन आरो बेनि अनगायै मा होनो हिनजाव गोदानजों जोङो बेखौहाय रुजुदों आरो ना जों जोंनि हिन्जाव गोदान हिन्जाव गोदाननि आखल आखुफोरखौ जोङो दानथामसो दामबब्लासो हमनो हायो बे मानसिनि गुबै आखु एबा महर आखु बिनि हाबाजों जेरै साननैसोनि उनाव मिथिनो मोनो जेब्ला जों हिन्जाव गोदानफोरखौ गुबुन जायगानिफ्राय फैनायना हाबा जाफैनाय बिनि आखल आखुआ मा बेबो माबायदि गियानि बेफोरखौथ' जोङो मिथिया नालाय जेब्ला जोङो बे हिनजाव गोदाना जाम लांगोन गोबां सान जागोन जेरै
बिनि आखल आखुफोरखौहाय जोङो लासै लासैनो मिथिगोन जेरै सानथामसो जाब्ला जों सानसे साननैनि गेजेराव हमनो हायाना नोंथां बेफोरखौहाय जोङो फोरमाय होदों आरो बे बाथ्रा भावनि गेजेरजों जेब्लासिम गोबाव जालांगोन जेरै दानसे दाननै दानथामसोनि उनाव बेनि आखल आखुखौ खौ जोङो मोजाङै मिथिलांगोनबो जेरै सिखाफोरखौबो जोंङो गोदान बायनानै लाबोजेननायफ्राव बिनि बुंनाय बयखौ मिथिया बेफोरखौ जों जे हालाङै हालाङै अब्लासो मिथिगोन जेरै दानसे दाननैफोर साननै सानथामसो बाहायनायनि उनाव जोङो बेनि बोननो बबैखाय हमनो हागोन आरो थिग बेबायदिनो बर' बर' समाजावहाय बे हिनजाव गोदाननि आखुखौबो मिन्थिगोन आरो होननानै बे जों बे बाथ्राखौ जों फोरमायदों आरो
बेनो अनगायैबो जोंनियाव दंबावो जेरै सैमा सोंनाया अननो रोङा आरो अखा खोरोमनाया हानो रोङा जेरै बांद्राय बांद्राय बुंनाय मानसिनि गुबै हादाया उदाय रोङा बे बाथ्रा भावखौ फोरमायदों जेनेबा जाय मानसियाहाय सैमा सोंनाया अननो रोङाखौ खोरोमनो हानाय न बांद्राय बुंग्रा मानसिया जेनेबा जेबो हाबा उदायनो रोङै जेनेबा सोरबा सोरबा मानसिया बुङोना मालायफोरखौ मावहोनानै बेखौ ओरै मावनांगौ जेनेबा थिनबाय थानायल' बुंबाय थाग्राल' बेफोर मानसिफोराहाय हाबाखौ जेनेबा मावनो रोङा गाव मावनो रोङालासिनो मालायफोरखौहाय बुंबाय थाग्रा मानसिखौहाय जोङो बे बाथ्राखौ फोरमायदों आरोना नोंथां जेरै सैमा अनो रोङै सैमाया जेरै मानसि मानसि गोदान नुब्ला हां हां सोङो नाथाय अननो रोङा जेनेबा बेखौनो फोरमायदों आरोना जेरै जेबो रोङै मानसिफोराहाय मावनो रोङै मानसिफोराहाय गाव मावनो रोंगौ बायदि हां हां माने मानसिफोरखौहाय बुंबाय थायो आरो ना थिग बिदिनो सैमाफोराबो अरनो रोङालासिनो मानसिखौ नुबानोसो अरहां अरहां जानानै बेबायदि सोंबाय थायो आरोना जेरै अखा खोरोमनाया हानो खोरोमलाबायल' हाला हालाबाया आरो ओरैनो जेरै अखा गुबुन दाबसेथिंजाय बिरलाङो आरोना बेयो हानो रोङा थिग बिदिनो जेराव जेखौबो गोरों दिन्थिनानै बाराद्राय बांद्राय बुंग्राया जेबो हादायाव उदया आरो बिनि बुंग्राफ्रा बुंनायल' जाहैयो जेनेबा रोङै मानसिफ्रा ओरैनो बुंग्राल' जायो आरोना हाबायाव उदाय रोङा बेफोरखौ माबायदि मावनांगौ बेफोरनि बागै मिन्थिया आरो अखाफोराबो जेरै ओरैनो खोरोमोल' आरो माबायदि एखमबा हायालासेनो गुबुन थाबसे जायगासिम थाङो आरो नोंथाङाबो जोंनि बर'फोरनि माबाफोर फोरमायनो सानदों नामा
औ आं नोंथांजोंहाय जोंथ' दा गोलोम बोथोर नङा होमबा नोंथां दा बे गोलोम बोथोराव जोङो मा मा फिथाइ सामथायफोरखौ मोननो हायो जाग्राफोरखौ मोननो हायो बेनि सोमोन्दै सावरायनो सानदों आरो दा जों मिथि खायो जोंहाथ' दा गोलोम बोथोराव मा मा फिथाइखौ दं मोननो हायो बांसिन होनबा खान्थाल फिथाइ आनारस फिथाइ नङा होमबा थाइजौ
औ औ
दा थाइजौखौबो जोङो बांद्राय मोननो थां्राया थेवबो जोङो। गोलोम बोथोरावनो मोनखायो थाइजौखौ बांसिनानो। ओमफ्राय माखासे लिरख' फिथाइ बेफोरखौ मोननो थाङा होमबा नोंथां? मैगं थाइगंनि बेलायावबो जोङो माखौ मोननो हायो बांसिन मैथाफोरखौ मोननो हायो। बहल एबा फोरला बेखौ जों मोनो। ओमफ्राय गोबां बेबायदिनो मैगंफोरखौ जोङो मोनो आरो खुमब्रा लाव बेफोरखौ। खौ जोङो मोननो हायो। ना जोङो खान्थाल खान्थालथ' जोङो मोनसे बियो। रोखोमसे खान्थाल बिफाङा बेयो मा बेयो। बिफां आरो बेयो मोनसे। गिदिर हारिनि बिफां बे गोजौ जायो बेयो दालायबो थायो बेहा गिदिर गिदिर। गिदिर जायो आरो बिनि बिलाइआ एसे। गलहां बा गोलावहां एसे गुवार बिदि आरोमाय दुलुर बायदि। दुलुर दुलाराहां एसे गोलावद्रायबो नङा गुसुंद्रायबो नङा बिदि गुवार गुसाया बिदि आरो मा?
औ।
बे खान्थाला जोंहा फिथाइखौ आरो खान्थाल फिथाइ होननानै बुङोबा जों खान्थाल फिथाइा खान्थाला सायाव जोंहा सु सुबाय थायो ना। खान्थालनि फिथाइया सायाव उ सुसु बायदि थायो आरो। बेनि सिङावसो जोंहा मा खान्थाल मोदोमखौ जोङो मोननो हायो। खान्थाल गोथां खान्थाल गोथांफोर मा। दाननानै जोङो दाननानै जानो नांगोन बेखौ दानोब्ला जोंहा गोबां आथाफोरबो नाङो नङा होमबा दा खान्थालावथ' गोबां आथा। थास थाबोन दा खान्थालखौ दाननायनि सिगां जों ब दाननाय सिखाखौ जों मोजाङै थाव फुननानै लाग्रोखानांगोन। जाहाथे आाइया सिथाबोजां। खारो आरो खिन्थु आदाथ' सिथाब खागोन मानोबा खिथाल गोथाङाव बिराद आथा थायो। बेनिफ्राय जोङो मा बे खान्थालखौ आथाखौ दानखाङोब्ला। बांसिनाथ' आगोलाव मा खालामोमोन जोगोनाथ बिलाइफोरजों मानोबा। जोगोनार बिलाइफोरा गोब्रा गोब्रा सोमु थायोना। बे जोगोनार बिलाइजोंनो मा खान्थालखौहाय फुगारोमोन आरो खान्थालनि आथाफोरखौहाय दा। बि माबाय आ बे खान्थालनि आथाफोरखौ दानखांजोबगोन अब्ला बेखौ आरोबाव। जोङो दानखावगोन आरो दानखावनानै। सिङाव माखासे मादाफोरबो थायो नङा होमबा बेखौहाय जोङ हाख्लाबनानै लानो नांगोन। बिनिफ्रायसो जोङो जानो हायो बेखौ जानाय जोंहा मा खालामनो हायो। खान्थाल गोथांखौ जानाय समाव जों संख्रि, बानलु बेबायदि सिफ्लेनानै जानो हायो गोथाव मोनो। खिन्थु बांद्राय खान्थाल गोथांखौ जायोब्ला देहायाव जों गरम मोनङो आरो उम।
औ
जों गोलोम बोथोराव बांसिन गोलोमसिननायखौ मोननो हायो खान्थाल गोथालखौ जायोबा। नाथाय बे खान्थाल गोमोनखौनो जोङो जायोब्ला। बे जोंनि देहायाव माखासे कार्हाइद्रेट फोरफोरखौहाय जोंनो लागायहायो। बेहाय माने गोदै सिनि थायोना सिनि आरो कार्ब'हाइद्रेट बेहाय थायो। दा जों बे खान्थाल गोमौखौनो जोङो जानो नांगौ। मानोना जोङो मानसिनि देहायावथ' बांसिन जोङो ओंखामल' जानानै थांनो। थानो हाया नङा होमबा बेनि अनगायैबो जोंहा गोबां बेबायदिनो माखासे। फुस्त होना आरो जोङो जानो नांगौ दा बेनिखायनो जोङो खान्थाल गोमोनोराव माखासे प्रटिन प्रटिन माने। कार्ब'हाइद्रेट थायो आरो कार्बहाइद्रेट एबा। बे थायो बेनिखायनो जों बे खान्थाल गोमाखौ जानो नांगौ आरो बेनि अनगायैबो जोंाबा थाइजौ मोनो थायजौखौबोथ' जोङो मिथिखायो नङा होमबा थाइजौबो रोखोमसे बेयो मा गिदिर हारिनि मा बियो बिफां बियो थाइजौ दंफाङा बेयो बिफाङा दा बे थाइजौया फिसा जादबो थायो गिदिर जादबो थायो नङा होमबा दा आजिखालिथ' गोबां बेबायदिनो थाइजौखौ साालाननिफोर बेबायदि मोननो थांसै गिदिर गिदिर बेयाव जोङो फोमोननानैबो जाहोनो हायो आरो बे थाइजौफोरखौ थाइजौबो गोथां जोंहा गोदैबो थायो गोखैबो थायो। थायो नङा होमबा खायसे गोदै जायो गोथांयावबो खायसे गोथाङावनो गोखै जानो हायि बायदि जायो। गोमोनावसो गोदै जायो दा बिनिखायनो जों मा माखासे जेरैबायदि दहाय खान्थाल गोमोनाव सिनिय कार्ब'हाइद्रेट मोननो हायो। दा जोंनो थाइजौ गोमोनाव बेखौ मोननो हायो आरो जोंनि देहायाव माखासे माब्लाबा सिनि खम जायो नङा होमबा? बेफोरावहाय जोङो बे कार्ब'हाइद्रेट गोनां सिनि गोनां थाइजौ गोमोन एबा खान्थाल गोमोनखौ जानो नांगौ आरो दा थाइजौखौबो जोङो मोननो हायो थाइजौखौ गोमोनखौ जोङो ओंखामजोंबो जानो हायो गोमोनफोरखौहाय जों संख्रि एसे सलाव गायनानै बेजोंनो जों ओंखामबो खहाबसो गारो आरो नङा होमबा? आरो गोथांफोरखौ जोङो बेबायदिनो ज' ज' लगायनानै जायो। गोखैफोरखौ जोङो लगायनानै जानायाव बांसिन गोथाव मोनो। हानजा जानानै जोङो माब्लाबा मालाबा सबे थाइजौखौ जायोबो नङा होमबा दा बेबायदि आरो बेनि अनगायै बेगफ्रायबो जोंहा गोबां फिथाइ फोर दङ जेरै आनारस बे आनारसआ मोनसे लाइफांसो जायो बेयो मा गोजौ जाया बेहा बिनि बिलाइआ सु सु हाब्राजोबो आरो दा बिफाङाव फिथायाइावबो बेबायदिनो सु सु बायदि थायो। ओमफ्राय बेबो जानो मोजां बेनावबो बेखौबो जोङो मोजाङै हानानै लानांगोन बेनि सिङाव माखासे मादा थायो बेखौ जों जायोब्ला मानो होननानै बुङो बेओंखायनो बेखौ हाख्लाब्लानो गारनांगोन मोजाङै नङा होमबा? बेफोरखौ जाबासोनि देहाया मा माखासे गोलोम बोथोराव जायोब्ला देहाया मा माखासे थान्दा एबा गुसु मोननो हायो आरो। ओंखायनो बेखौथ' जों गोलोमनायाव जाहैनो हायो।
औ
बिनिफ्राय थुरमुसखौबो मोननो हायो वाटारमेलन नङा होमबा?